औ नोंथांजों आं बैसागुनि सोमोन्दै एसे रायलायनो थाखायसो नोंथां। खौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ खौ माबायदिहाय बिदिनो फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ जागोन दे नोंथां हबा अब्ला आं फोरमायनोसै नोंथां।
औ औ।
ओ बयबो मिथिखागौ बैसागुआ मोनसे रंजाथाइ फोरबो। बेखौ माने बोसोर गोदान एबा बोसोर सेथि बोसोर गोदानबो बुंनाय जायो।
औ।
जायखौ जोङो स्नि सान खुंनाय जायो बे स्नि सान खुंनायनि सिगां जोङो जोंनि ओनसोलाव माने से खालार खालि जेब्ला मोसौ बैसागु बुङो आरोना नोंथां
औ।
बे मोसौ बैसागुआव जों गिबियाव मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो दैमा एबा दैसा बायदियाव लांनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
आरो जोङो मोसौ थुखैनायाव जोङो गोबां नांगो बेसाद नांगौ जायो जेरै दिग्लिलिटि बिलाइ। थाराय बिलाइ बायदि नांगौ जायो आरो नोंथां आरो जोङो मोसौखौ थुखैनाय समाव जों दोंसे मेथाइबो खननाय जायो नोंथां
औ
औ बे मेथाइयानो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा खिथेर बिफानि खिथेर नों जागोन हालुवा गेदेर बायदि आरोना नोंथां आरो जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव मोसौनो जिथु गाननो गोनां माला जों बेखौ गानहोनाय जायो आरो नोंथां जेराव जोङो बायदिसिना थायो जेरै मोखना बिबार थाराय दिग्लिलिटि हालदै रायदों बिलाइ बायदि थायो आरो नोंथां
औ नोंगौ
औ आरो जोङो जोबथारनायाव मोसौनो बेसरनि थावजों आरो हांगारजों गलायनानै बेंखन महरनि एबा दुलुर महरनि जोङो फोथा फोननाय जायो आरोना नोंथां
औ
जायखौ गोदोनि दिनाव एबा गोदो आबौ आबै आबौमोन एबा आजै आजौमोननि दिनाव फोरमायनाय जायोमोनदि जेब्ला जोङो मोसौखौ अरन एबा हाग्रा बारियाव जोङो गुमनो लाङोब्ला
औ
जाहाथे सियाल मोसा मुफुर बायदिया मोसौखौ माने नुनानै गिथों एबा जानो हायै माने गिखांनाय मोनथों होननानै बेखौ फोननाय जायो आरो नोंथां नौ बेनो
आरो बेनि अखानाय एबा नैथि खालारखालि जोंहा मानसि बैसागु जायो आरो थां
औ
जेराव जोङो गिबियाव जों बयबो दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो बैसागिनि मुङाव जिखिनि लानाय सि गोदान एबा जेनबा आर'नाइ गोदान बायदि गामसा बायदिखौ जोङो गाननाय जायो आरो नोंथां
औ औ
जेरै आइजोफोरनि थाखाय गोमो गाबनि दख'ना बोथिया गाबनि गस्ला आरो आर'नाइ फास्रा बेबाय दिनो आरो हौवाफोरनियावबो गामसा गोथां आरो आर'नाइ गोनां गस्ला आरो आर'नाइ फासो आर'नाइ लानाय जायो आरोना नोंथां गोदनायाव
औ नोंगौ
आरो बेनि उनाव जोङो मोसानो थांनायनि सिगांनो गिबियावनो जोङो गेदेरखौ मान बावग्रोनाय जायो एबा खुलुमनाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोङो गेदेरखौ मान बावखांनाय उनाव जोङो जों बयबो ज जयै गामिनि बोराइ बेन्थ नङाब्ला गामिनि सेंग्रा सिख्ला बयजोंबो जोङो लोगो नांनानै जोङो मोसानो थांनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंगौ
एबाय
औ औ खोनादोंना नोंथाङा? खोनादोंंना नोंथां? खोनादों ना? हेलौ। हेलौ।